खुलु
खै खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
ओ गोजौ सानजौफुनि ओ गोजोन सानजौफुनि नोंथांनिसिम हामलाय थि जासि हरनाय जाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ ओं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हरनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
ओ जेरै रंजालि आयदायानो जाहैबाय ओ रंजालि बैसागो फोरबो फालिनाय आरो। नोंथाङा एसे बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां गिबियावनो गिबियावनो रंजालि बैसागु होननानै बुङोब्ला रंजालि बैसागुआ जाहैबाय बर'फोरनि मोनसे रंजाथाइ फोरबो।
उम।
रंजालि बैसागु फैनायनि सप्तासेसो सिगांनिफ्रायनो गथ' गथाइ एबा सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' गासैबो गोसो गुदुं जानानै थाखाजोबो। सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालिनिफ्रायनो बैसागुआ जागायजेनो। बिनि अखानायै बैसागुनि सेथि सानखालि जों मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो। मोसौ बैसागुआवहाय जोङो फुङावनो गासैबो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै मोसौ गलि आरिफोरखौ साफा सुफ साफा खालामनानै बेनि उनाव जोङो मोसौखौ फोथार फारसे दिहुननानै लाङो। जेराव दैमा एबा दंग' दङ बेवहाय जोङो न'आवनो हानानै लांखानाय लाव, फान्थाव, दुम्रु थाय थारायनि दालाय एबा दिग्लि दालाय बायदिजों जोङो मोसौआव
फोथा थुनानै मोसौनाव फोथा थुनानै
जेरैबायदि बेवहाय मोसौ थुखैनायावबो मेथाइ दङ बे जाहैबाय लाव जा, फान्थाव जा, बोसोरै बोसोरै एरबाय था बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नों जागोन हालुवा गेदेर बेफोरबायदि मेथाइ खननानै जों मोसौखौ थुखैयो। बिनि उनाव मोसौखौ थुखैखांनानै जों मोसौनि मोदोमाव गोसोम दागो होनाय जायो बेखौ होनाय माने औ बेखौ होनाय माने मोसौनियाव जाहाथे बेमार आजारा जाहाथे साग्लोबनो हाया बिनि थाखाय जों मोसौनियाव गोसोम दागोखौ थालिरनि देन्था एबा थारायनि दालायजों थुनाय जायो। औ बेनि उनाव जोङो बेनि मोसौ बैसागुनि अखानायै मानसि बैसागु जायो। मानसि बैसागुआव जोङो गेदेरफोरा उन्दैखौ बोर साबस्रियो आरो उन्दैफोराबो गेदेरखौ खुलुमो एबा मान होयो। बिनि उनाव खायफा न'खराव थैनानै थांनाय सुबुंनि मुङाव बायदिसिना होनना जाग्रा आरिखौ बावो
ओम
बेखालिनो जोङो बैसागुनि सेथि सान खालि जों मानसि बैसागुनि सेथि सानखालि जोङो गोखा गोखै जानाय नेम दङ बेवहाय एक्स' एकथा मैगंखौ खांथिंनानै जों जायो बुंनाय मथेब्ला बेवहाय गोदो गोदायनि आबैमोना बुङो जे बेफोर मैगं -थाइगंखौ जायोब्ला जोंनि देहायाव गोरलैयैनो बेमार आजारा साग्लोबनो हाया। बेनिखायनो जों बेखौ मानसि बैसागुनि सेथि सानखालि जानाय जायो।
ओम
बेनि उनाव मानसि बैसागुआ जोबो अखानायै जोङो बिदिनो गासैबो गथ', गथाय, सेंग्रा, सिख्ला, बोराय, बुरै ज' लोगो नांनानै जोङो गामियाव सेंग्रा -सिख्ला हैया खाम, जथा, सेरजा, सिफुं बायदिखौ दामनानै
उम
ज' ज' मोसानानै मागियो आरो बेवहाय बैसो जानाय आइजोफोरा खुगानि मेथाइ खनै खनै एबा सिख्लाफोराबो बायदिसिना मिलौदो बर'नि दोरोङारि मेथाइ खननानै बैसागुखौ रंजा बाजा मोसायो।
उम
बेनि उनाव न'खरनि न' बिगोमाया रांखावरि एबा माइरं बायदिसिना हरनानै बिदाय हरो बेनि उनाव जों गासैबो गामियावनो बे बेफोरबायदि रंजा बाजा मेथाइ ख खनै खनै मोसायो आरो बैसागु दिनाव जोंनिया मोनसे नेम दंमोन जे जोङो माइब्रानि जौ बिदै फिसिनाय बेखौ गोदो गोदाय जों बयनिबो न'खरावनो नुनो मोनोमोन नाथाय दिनै समनि आंखालाव बेफोर माइब्रानि बिदै बानायनाय हुदा बेयो एसे जोबोद खम जालांनो हमनायखौ जों नुनो मोनो नुनो मोनदों आरो गोदोनि बैसागुआ जाबायदि सेरजा खाम जथा बर'नि दोरोङारि बायदि आगजुखौ लानानै मोसायोमोन बेफोरबायदि दिनै एसे खम जानायखौ जों नुनो मोनदों जेरै इलेक्ट्रनिक दामजु साउन्ड सिस्टेम बक्स बेफोरखौ लानानै जों मोसानायखौ गोबाङैनो नुनो मोनदों जों बेफोरबायदि गुबुन एलेक्ट्रनिक मालाय हारिनि दिहुननाय जिरादखौ बाहाया लाबानो जों गावनि दोरोङारि आगजु बायदि बायदिसिनाखौ बाहायनानैनो मोसानो नांगौ मानो होनोबा जोंनि उन समाजाव फैबाय थानाय गथ' गथायाइफोरा जों बेफोरबायदि साउन्ड सिस्टेम बक्सखौ बाहायबाय थायोब्ला जोंनि जा बर'नि बाहायनाय आगजु बेफोरखौ बिसोरो मोनथिनो मोननाय नङा बेनिखायनो जों जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि आगजुखौनो बाहायनानै मोसानो नांगौ बिदिब्ला नोंथाङाबो एसे एसे बर'फोरनि बैसागुनि बागै फोरमायनानै होदो
औ नंगौ ओ नोंथाङा गासैबो आंनो फोरमायलांनाय बाथ्रा बेफोर गासैबो नोंगौ ओ जेनेबा बैसागोनि सेथि सान मोसौ बैसागो बेयाव जों ओ मोसौखौ जेनेबा मा होनो ओम औवानि औवानि मा होनो खाथि जिरनानै ओ जेनेबा लाव लाव फान्थाव जेनेबा हालदै बेफोरखौ सा मा होनो हाफ्लेनानै ओ माला सुनानै जेनेबा मोसौनो गानहोयो आमफ्राय जेनेबा गलिनिफ्राय हुरुननानै मोसौखौ दैमासिम लाङो ओ जेनेबा ओ दिग्लि लेवाजों बुयोब्ला बुयोब्ला मोसौनि ओ मोसौनाव जानाय मा होनो बेराम आजारफोरा खारो होननानै फोथायनाया दासिमबो दङ ओ थुखैखांनायनि उनाव जोङो ओ मा होनो थाराइ गाज्लि थाराइ गाज्लिखौ जेनेबा ओ मोनथामजों मोनथाम ज' खाजोबनानै ओ मोसौनियाव दागो होनाय जायो ओं जेनेबा बे दिनाव ओ माहोनो सबाय गोरान सबाय गोरान एवनाय जायो जेनेबा मोसौनियावबो सारनानै होनाय जायो सबाइ गोरान आमफ्राय बिदिनो हाफ्लेनानै लानाय जेनेबा हालदै ओ लाव उम फानथाव इफोरखोबो सारनानै होनाय जायो जेरै नोंथाङा दहाय फोरमायलांनाय ओ जे मेथाइ मेथाइ बेखौ खनै खनै माने दैमासिम फोलांनाय जायो ओमफाय ओ थुखैनानै उम फोथा थुखांनायनि उनाव मोसौखौ फोथाराव खानानै गारबोयो आरो ओमफ्राय ओह मा होनो उम जेनेबा मोसौ गोनां गलि गोनां मानसिफोरा मा मा खालामो ओउ गय-गयनि जे दुमायखं थायो गय दुमायखं नोङाबा खादा ओह बेफोराव बेफोराव जेनेबा गोबोरखौ लानानै जेनेबा हासिब हासिबिसुवा लानानै जेनेबा लामायाव लांगोनायाव गारनायखौ नुनो मोनो आरो
औ
ओ बिनि उनाव जोङो माखासे गोबां जेनेबा मा मोसौ बैसागोल' थाया जेनेबा जिब जुनारनिबो माखासे बैसागोफोरबो थायो ओ बिनि गेजेरावनो जोङो मोसौ बैसागो आरो जे मानसि बैसागो बेखौ बांसिनै फालिनायखौ नुनो मोनो ओ जेनेबा मानसि बैसागो मानसि बैसागो फालिनाय दिनाव बिदिनो ओ बयबो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै मा होनो ओ इसोरनि इसोरनि सेराव आर'ज गाबो जेनेबा बाथौफोराव ओ हाबो हाबखांनानै बिदिनो बयबो न'ख खरनि मानसिफोरा हाबो जेनेबा नोंथाङा दहाय फोरमायलांनाय ओ मा होनो गेदेर गेदेरफोरा उम जेनेबा उन्दैफोरा गेदेरनिखौ माने ओ खुलुमनानै माने खुलुमनानै औ मान बावनाय ओमफ्राय गेदेरफोरा बोर सारस्रिनाय बेफोरबायदि ओ फालियो आरो ओ जेनेबा बेफोरबायदि खालामखांनानै बयबो गामिनि मानसिफोरा ज' ज' ओंखारबोनानै जेनेबा खानाफोर जायो ओह बिदिनो माबा खाम सिफुंफोर आरिफोरो दामनानै रंजायो बिनि उनाव ओ मा होनो ओ बेनि अखानायै अखानायै जेनेबा ज' गामिनिफोरो जेनेबा सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बेफोरो ओ बिदिनो आलदा आलदा हानजा जानानै माने न'खर न'खर उम माबायो आरो जेनेबा गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय बायदि मागियो ओ जेनेबा मागिनाय समाव ओ माइरं हरो जेनेबा ओह माइरंनि अनगायैबो रां दावदै बिदिफोर हरो आरो जेनेबा ओह बिदि हरनानै ओमफाय बिदाय होयो जेनेबा ओ दहाय नोंथाङा फोरमायलां थांनाय माइब्रा माइब्रा जौ ओ जौ बिदै बेफोरबायदिखौबो मागिनाय समाव न'खर न'खर हाबनाय समाव उम मोनलोंनाय जायो आरो जेनेबा बेफोरनि अनगायैबो जेनेबा उम गामि गामियाव ओ जेनेबा बैसागो फांसन खुंनाय जायोना नोंथां
नंगौ
औ जेनेबा फांसनफोरावबो ओ खाम सिफुं जथाफोर दामनानै जेनेबा खुगा मेथाइफोर खन्नानै मा होनो लांदां बैसागोफोर मोसानाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो जेनेबा बैसागो रंजानायजों बैसागो फांसन रंजानायजों लोगोसे मा होनो गथ'फोरनि ओ बायदि हाबाखालि जेनेबा सावगारि बोनाय ओ खारनादंमोन श सावगारि बोनाय खारनाय बादायलायनाय बायदि बेफोरबायदि हाबाफारि खुंफुंलांनाय खौ नुनो मोनो आरो।
औ नोंगौ
जेनेबा जेनेबा मा होनो गिदिर जेनेबा बैसागु फांसनफोरखौ सानथामहालागै खुंनाय जायो ओमफाय ओ फिसा बिदिनो फांसन फोरबोखौ जेनेबा साननै सानसे बेफोरबायदिनि थाखाय लानाय जायो आरो होमबा नोंथां जोंना टाइमा उम जोबनो जोबनायनि समाव फैबाय नोंथांजों बैसागोनि सो मोन्दै रायजलायनानै गोजोननाय मोनदों ओ सानो जेनेबा उननि समफोराव नोंथां जों बेफोरबायदिनो मोजां सावरायनो मोनगोन एसेनोसै नोंथां
औ गोजोन्थों
गोजोनथों ओं